हेलौ औ नोंथां
अ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो
दायो आं नोंजों फंनैसो खोथा सावरायनो होननासो हरदोंमोन
औ जागोन सावरायजागोन नोंथां
दा दा जोंनो फरायसा जिउआव
औ नोंथां
बे मबाइल बाहायनाया मोजांना गार नोंनि नोंथांनि मथेबा
अ दा फरायसा जिउआव मबाइल बाहायनाया मोजांना गाज्रि ना ओ दायो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला नोंथां मबाइल बाहायनाया फरायसा जिउआव मोजांबो दं आरो गाज्रिबो दं मानो होनोब्ला जोंनो मबाइलखौबो नांगौ फरायसा जिउआव मबाइलाबो जोबोर गोनांथि आरो बेराफारसे नायोबा ओ बेनि गाज्रि गोहोमबो दं आरोखि मबाइल बाहायनायनि फरायसा जिउआव मानो होनोब्ला सिगाङावनो गिबियावनो आङो जेनेबा मानो थाखाय मोजां होनोब्ला मबाइलनि दारैसो जोङो नेट बाहायनो हायो ना आरो जोङो जेनेबा फरायसाफोरा नेट नि जोहै बिराद माने खारिफोर बायदिसिना इनफरमेसनफोर जेनेबा मोनसे जेनेबा बिफांनि बारै सोमो बिफांनि बारै बियो जेनेबा माबाफोर मिथिनो लुगैदोंब्ला बियो गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै बियो नायनो हागोन ना बिफांनि जेनेबा फिफाङाव मा मा थायो बिफाङा ओ माबोरै ओ जेनेबा एनारजि लायो माबोरै जेनेबा फट'सिनथेसिसफोरनि प्रसेसा माबोरै जायो बा जेनेबा बियो ओ कार्बनडाइ अक्साइद लायो हगारो अक्सिजेन लायो अक्सिजेन हगारो बेफोरनि सायाव जेनेबा बेफोरो जेनेबा ओ बेनि बागै बिसोरो नायनो हायो आरोखि गुगोलावनो जेनेबा आरो ओ आरो गोबां बुस्थु दं जेरै जेनेबा बायदिसिना अनलाइन क्लासबो लानो हायो बिसोरो फरायसाफोरा मबाइलनि जोहैनो आरो बिसोरो जेनेबा माबाफोर मिथियाखैबा फोरोंगिरि फोरनावबो ओ कल हरनानै बिसोरो दाउटफोरखौ गावसोरनि डाउटफोरखौ सोंनानै क्लियार खालामनानै लानो हायो आरो जेनेबा अफायबा गोजानफ्राव बेरायहैदोंबा जेनेबा फरायसालिनिफ्राय अबेहायबा लांदों जेनेबा एक्सकारसन बा बबेबा फिल्ड ट्रिपाव लांदों होनब्ला बेयो बिमा बिफाजों सावरायहरनो थाखायबो जेनेबा मबाइलनि दारै हायो बेफोर गासिबो मोजां आरोखि नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांनि बायदिब्लालाय
औ नंगौ
औ नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन। मोजां मा मानि थाखाय मोजां जेनेबा नोंथांङाबो फरायसा जिउआव मबाइल बाहायनाया मोजां सानोब्ला नोंथांङा मानि थाखाय मोजां बेखौ एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ नोंथां जेनेबा फरायसा जिउआव जेनेबा जोंङो गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ जोंङो मिथिनानै लानो हायो।
औ
जेरै जों इउटुबावनो होन गुगालावनो होन मिथियै बाथ्राफोरखौ जों बेयाव दसेनो नागिरब्रबनानै सोलोंना लानो हागोन आरो।
औ नोंथां।
आरो
औ हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां जेनेबा दे होनबाव नोंथां माबाफोर होननोबा
औ आरो जेनेबा माबा मोनसे अबहायबा थांनोबाबो लोगोफोरखौ लोगो लाहरनांगौ जायो नङा होमबा बेहायबो बेयो
औ
लेंहर जेनेबा लेंहरनो हागोन। उमुख समाव ओंखारदो थांनोसै होननानै आरो जेनेबा बे माबा मोनसे थांनो हाया जानानै होयोब्ला बेखौबो खोन्था खोन्थाहरनो हागोन आरो बे आं थांनो हानाय नंला होननानै नङाब्ला दि बेयो बे मिथिनायानो नङामोन बे मानि थाखाय थांनो हाला मानि थाखाय बे नङाबा ने नेबाय थानांगौ जागौमोन। दा बेफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि जायो बेयो बेफोरनि थाखाय मोजां जादों।
औ नोंगौ औ नोंगौ नोंथां जेनेबा लोगोफोरखौ लिंहरनो हायोबा अबेबा जायगायाव नोंगौ। आरो लोगोसे जेनेबा बेयो फरायसाफोरा अफायबा अबेबा फरायसालिफ्राव थांनांगौ जेनेबा गुबुन फरायसालिफ्राव थांनानै फरिखाफोर हैनांगौ जायो हो जेनेबा थांनानै बा माबाफोर सोलोंहैनांगौनि गोनांथि जायो जेनेबा होमब्ला बियो जेनेबा बियो बे कलेजखौ नुवाखै बे फरायसालिखौ नुवाखै लामाखौ मिथिया बा बिसोर मबाइलनि जोहैनो जेनेबा गुगोल मेप फ्राव नायनानै बिसोरो बे लामाखौ मिथिनो हायो आरोखि बिसोरो सौहैनो हायो ब जायगासिम बेफोरो जेनेबा मोजां बाहायनो रोङोबा मोजाङानो होननो थाङोब्ला ना नोंथां जेनेबा बिसोरो इबुक इबुक होनोना जायखौ जेनेबा इबुक
औ औ
मबाइलावनो इबुकफोर बायनानै फरायनो हायो।
औ-औ
इलेक्ट्रनिक बुक होनो जायखौ बेरा फारसेथिं नायोब्ला गोगोम गोबां गारजिबो दं आरोखि नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा मा मा गाज्रि
दङ माने मोनफ्रोमबो बुस्थुआनो बाहायनो रोंबासो मोजां बाहायनो रोङाबा गारजिखा गासैबो।
औ
बुस्थुफ्रानो आरो।
औ
बियो बांद्राय बाहायोब्ला बेयो गावनि देहानि थाखायबो गारजि आरो माखासे मावनो थानाय खामानिफोरा थालांजोबगोन फरायनायाव बो बेहा फरायनायावबो बेहा मा होनो खथि जागोन आरो।
औ
आरो ओरै मेगनफोराबो गाज्रि जागोन बांद्राय बाहायोब्ला बे टाइम सम मथे बाहायनो रोङाबा।
औ
आरो बे आजिखालिथ' गोबां उम नेटआव गाज्रि गा गाज्रि जिनिसफोरबो नुयो नालाय बेफोरखौ बे ओ नायनानै हुदा जायोबा बा बेफोर बे बबा ओ जानगाराव थानो हायाबा?
औ
गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय जान जानगाराव थानो हायाबा गाज्रि जिनिसफोरनि गोजान जानगाराव थानाय बेफोरनि थाखाय
औ
जोबोद गिनो लागा आरो बे फरायसा जिउआव मबाइल बाहायनाया
उम नंगौ नोंथां जेनेबा
बे गावबा गावनो बाहायनो रोंनांगोन। रोंनांगोन मोजाङाव बाहायनो रोंनांगोन। गाज्रिनिफ्राय गोजानाव थांनांगोन आरो।
औ औ नंगौ। जेनेबा बिसोरो ओ बाराफोर बारा मबाइल बाहायोब्ला
दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावनो नामा बे
औ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना? हेलौ हेलौ
खोनादों नोंथां
खोनादोंना औ खोनाबायना?
खोनादों।
औ ओ गाज्रि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बारा मबाइलखौ बाहायो बा सासे फरायसाया गावनि फरायनांगौखिनिखौ बियो फरायनो हाया जायो आरो माने डिसट्रेकसन जायो बियो फरायनायनिफ्राय। बांसिन बियो मबाइलावनो जोम जानानै थायो जेरै बां बांद्राय गेम गेलेनाय जायो। बा बार बारा ससियेल मिडिया बाहायनाय जायो जेरै फेसबुकफ्राव नांथाबनानै थायो बा इयउटुबफ्राव नांथाब नानै थायो बे रिल्सफोर नायनाय भिडिअफोर नायनाय। बेफोरो गाज्रि आरो जेनेबा नांनायनि बारा नायोब्ला बियो फरायनायावबो गोसो जाया जाया जायो। आरो बिना बिदि नायै नायैनो आरो सासे फरायसाया बिदि अभार नायोब्लाथाय सर' जालांसै आरो बे सर'आनो मा जायो एडिकसन जायो। जाय फरायनायाव गोसो गोहोम खोलैबाय गोसो जाया जाया जाबाय फरायनायाव आरो बांद्राय बिदिनो बांद्राय नायोब्ला फिजि केलिबो गाज्रि जायो जेरै मेगनफ्रा गाज्रि जानायनि लामायाव थाङो। आरो उन्दुनो हाया हाया जायो मोनाफ्रावबो मोजाङै उन्दुनो हाया जायो बांद्राय मबाइलफोर नायोबा खर' सानाय जायो मेगन सानाय जायो। बिदि आरोखि आरो नोंथां आरो फरायसा जिउआव फरायसा जिउआव बांद्राय मिथिस'नो हायाना अबेखौ नायनांगौ अबेखौ अबे लिंखौ थुनांगौ अबेबा ना न नाङै लिंफ्राव थुफ्लांनानै जेनेबा मे ना हेकारफोर थायोना बे हेकारफोर बा गुबुन जेनेबा गाज्रि डेटाफोर हरो सोरबा सोरबा बे लिंकफ्राव थुनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोखि फिासे फरायसाफोरा जानला मोनला आननन लिंकफ्रावनो बायदिसिना लिंकफोर फैबानो जि थुलाबायनो नाङा आरोखि बेफोराव बि नि सायाव गोबां नायनांगौ दं आरोखि फरायसाफोरा होमबा बेफोरो एसे गाज्रि आरो खिन्थु सोरबा सोरबा बुजिया सोमजिया थुयोना आरो लोगोसे जेनेबा बिदियावनो बिराद स्केम जायो आरो औ आरो बुंनो थाङोब्ला माने बारा मबाइलफोर बाहायोब्ला बे मोगा मोगि जानानै रायलायनाय बे फोरनि एसे कनफिदेन्सफ्रा खम जायो आरोखि बांसिन बे माने मबाइलनि दुनियावनो थानोसै नालाय स्क्रिनावनो ससियेल मिडियानि दुनियावनो थाबाय बेनालाय बियो मोगा मोगि जानायाव जेनेबा समाजारिजों बारा लोब्बा लाखिनायाव एसे गोब्राब जायो आरोखि फरायसा जिउआव जुदि मबाइलफोरखौ गोबां रोखोमै इउस खालामोबा नांगौनि बारा इउस खालामोबा
औ नंगौ नोंथां
औ
आरोथ' दानि गथ'फ्राथ' बिराद मबाइलाव गेमफोर गेलेयो नङा होमबा बेफोरखौबो बे अभार माने बांद्राय गेलेयोबा बिनि
औ
फरायनायफ्रा थालांगोन मेगन गाज्रि जागोन बेनिखायनो मा बिमा बिफा फोराबो बेफोरखौ नोजोर होनांगौ आरो गथ' फोरा माखौ मायाव बाहायदों माबोरै बाहायदों बेफोरखौ बिमा बिफाफ्रा नोजोर होगोन आं खामानियाव बाहायनो थनांगोन बिमा बिफाफ्रा
औ औ नोंथां हबा एसेयावनो जाथसिगोन नामा जोंनि रायज्लायनाया
औ जागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां